हेल' हेल'
औ
हेल'
नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों।
अ अ अ खोनाबाय अ अ।
मा खालामदों नोंथाङा दायो?
ओ दोंथ'यो ओरैनो।
अ
अ बुंलाय मानि थाखाय कल खालामदोंमोन?
आंनि कल खालामनाय कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथां नोंथांजोंहाय ससियेल मेडियानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै खालामनाय जादों आरो दा ससियेल मेडिया दा आथिखाल मुगायावहाय माब बायददि जौगादों नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होलाय।
ससियेल मेडिया बुंनो थाङोब्ला ओ स ससियेल मेडियाया माने गोबां गुबुन गुबुन जेरै जों बाहायोदि फेसबुक, ववाटसप, इउटुब, इन्सटाग्राम बेफोर गोलैयो ओमफ्राय जोङो बुंनो था नांगोन जि बेफोरखौ बाहायनाया ओ‌ माने गोबां मोजां मोजां फिथाइबो होयो जोंनो नाथाय जेरै मोनसे ओ खावरिनिया मोननै मोखां थायो होननाय बायसानो खावसे ससियेल मिडियायाबो खावसेथिं मोजांब्लाथाय खावसेथिं गाज्रिबो माने जेखौ जों मोजाङै बाहायोब्ला जों मोजाङानो जायो आरो गाज्रि बाहायोब्ला गाज्रि ओ इनिफ्राय ओ ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोङोब्ला गोबां जोंनि थाखाय थाखाय मोजां जोङो फुरा माने बुहुम खौनो मिथिजोबनो हायो आथिखा आथिखालावथ' बयबोआनो बाहायो जों रावबो बाहाया माने इसे थेवब्लाबो बयबो बिजों कानेक्ट जाना थानाय जायो ओ जोङो माने मोनसे जायगायाव थानानैब्लाबो बुहुमाव मा जादों मा जायाखै बिनि खौरांखौ मोननो हायो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो आरो आरो लोगोसेनो ससियेल मेडियायाव गावनि एकाउन्ट बानायनानै जोङो गावनि माने बेखौ जिउ राहा हिसाबैबो लानो हायो गोबां जोङो नुनो मोनो दि गोबां महरगिरि गोबां क्रियेटार्सफोरा दा बिजोंनो बेखौनो गावनि जिउ राहा साबै बाहायो बेनिफ्राय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों म मोजाङै बाहायनो रोङोब्लाथाय गोबां हेल्प मोननो हायो गोबां हेफाजाब मोनो जोङो ओ फ फरायनायनि बिथिङावबो जेरै यो इउथुब इनसथालग्राम माव माने गोबां ओ फोरोंगिरिफोर थायो ना ए दोङो नालाय जों बिनिफ्राय सोलों फिथाइनि बागैबो मिथिनो हायो गोबां ओम नोंथाङाबो हायोब्ला एसे बुंलाय
औ जया जोंना दायो थांना थानायनि गुदि राहा महरै गायसनज जादों नङा होमबा माने ससियेल मिडियाआवहाय जोङो इउटुबानो बुं फेसबुक, इन्सटाग्रामानो बुं बेनिफ्राय आरो मा होनो खौरां खौरांफोरखौबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनो बे ससियेल मिडियाखौ जोङो मायाव मानि गेजेरजों बाहायदों दायो जोङो मबाइल टिभि नङा होमबा जोङो मा दाबसे जायगायाव जेर दायनानैनो गुबुन दाबसे जायाव दाबसे जायगायाव जाबाय थानाय जाथायनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनो मोनो बिनि ओमफ्राय आरो फरायसा जिउ बेनिफ्राय आरो न'खर सालायनाय बेफोर गासै फारफ्रामबो बि बिथिङावनो जोङो मा सोलोंनानै लानो हायो आरो ससियेल मेडियानि गेजेरजों। जेरैहाय सासे फरायसाया माखौबा बुजियाखै बा सासे फोरोंगिरिया माखौबा एसे गोरा मोनदों माने बुजिनाय मोनाखै बेफोरखौ मा जोङो मबाइल फ्रावहाय इउटुबफ्रावहाय बेनिफ्राय आरो मा होनो गुगोलफ्रावहाय सार्च खालामनानै जोङो माखासे आ मा होनो बेनि सलुसनखौ मोननो हायो आरो। बेनिफ्राय आरो बेजों लोगो से जोङो गावबा गावनि जिउआवहाय जानाय माखासे जाथाय सुखु-दुखु रंजानाय मोसानाय गासैखौबो जोङो फेसबुक बा इउटुबनि गेजेरजों गुबुन सासेनि सिगाङावहाय सेयार खालामनो हायो आरो सिगांथ' सिगांथ' ज' ज' थालायलायनानैसो गावनि गोसोनि खोथा सुखु-दुखु मा जादों मा जायाखै बेफोरखौहाय सावरायलायोमोन नाथाय जेब्लानिफ्राय ससियेल मेडियाया फैदों बै समनिफ्रायनो मा जोङो ओ रावखौबो रावनिबो गोनांथि गैया बेबायदि जादों आरो बे मा होनो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो जोङो गावनि गोसोनि साननाय हनाय फारफ्रोमखौबो मा फोरमायनानै लानो हायो बेवहायनो सुखु-दुखुनि खोथाखौबो सावरायलायनो हायो आरो।
उम
बेनिफ्राय ससियेल मेडियानि गाज्रि ससियेल मिडिया नोंथाङा दहायनो बुं खादों ना फारसेथिं मोजां बा फारसेथिं गाज्रि होननानै नंगौ बे खोथाया सैथो जोंहा मोजांबो दङ आरो मा गाज्रिबो दङ‌ ससियेल मेडिया बाहायनायनि जाउनावहाय गोबां नंखाय नंखाय फोसावदिंनायफोरखौबो जों फोसावनायखौ नुनो मोनो बेयावहाय माने गोबां लाइमोनफोर बा सुबुं माहारिया गोबां खहाबो जाबोदों आरो माखासे जाथावै बुस जाथावै नुथायाइफोरखौ नुहोनाय माव मावथा मावथावै जाथायफोरखौ मावनाय बेखौ मा जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो नुनो हायो बेखौनो लानानै मा गुबुन गुबुन आइजोआनो बुं एबा हौवा माहारि लाइमोनफोरखौनो बुं उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो बुं बिसोरो माने थाबनो सोलोंनानै लानो नागिरो आरो जायनि जाहनावहाय जोंनि समाजावहाय माखासे गाज्रि गोहोमबो गोलैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। दानिया नोंथांनिफ्राय एसे फोरमायदोलाय।
ओम जेरै आं बुंखादोंमोन माने खावसेथिं मोजांब्ला खावसेखै गाज्रि जोङो ओ आथिखालाव नुनो मोनोदि ओ ससियेल मेडिया बाहायनायनिफ्राय गोबां ओ गाज्रिबो जानाय नुनो मोनदों ओ जेरै माने ओ साइ साइबार बुलिं होननाय मोनसे ओं बेयाव माने उम ससियेल मेडियायाव डिजिटेलि दिजिटेल ओ बेयाव माने सासे मानसिखौ माने ओ माबा मोन से बुंनानै बुंनानै बे मानसिया माने बेखौनो थार साननानै गावनि बागै साननानै माने सानस'हायियाव गोबां ओ गाज्रि ओ गाज्रि आगानथिं थाङो ओ उम ओ ओ जोङो नुनो मोनो दि गोबां ओ माने गावनि जिउखौबो फोजोबना नै लायो खायसे सुबुंफ्रा। माने जोङो ससियेल मेडियायाव थार ना नंखाय एसेबां मोजाङै रोखायै जोङो मिथिनानै मोना नालाय मानो मोनसे जों बेखौ मोनसे स्क्रिननि गे जेरजोंसो नुयो नालाय मोजां गाज्रि गासिखौबो हम हमनानै मोनस्लाबा जे जों नुनो मोनो माने गोबां उन्दै उन्दै गथ'साफोराबो बेखौ बाहायो बेहाय गथ'फोरा ओ साननो हास्लाबियाव गोबां गाज्रि लामाथिंबो थाङो। एनि फ्राय माने ससियेल मिडि दियाव आरो थिखालाव मोनसे लाइक मोननो थाखायनो मोनसे सेर मोननो थाखायनो माने मावनांयि हाब बाखौबो मावो आरो गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो आरो लोगोसेनो ओ गोबां माने ओ नंखाय नंखाय ओ स्केमफोर स्केमफोरखो जानायाव माने खहस जायो। ससियेल मेडियानि गेजेरजों औ एनि फ्राय ओम मोननो माने ओ ससियेल मेडियायाव फेमास जानो थाखाय ओ मानसि सिफोरा गोबां मावनाङि खामानिखौबो मावो। ओ जाय माने जोंनि समाजाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो आजि आथिखालावथ' ओ उम सस सियेल मिडियानिफ्राय रां खामायनो थाखायनो गोबां गाज्रि माने जायखौ मावोब्लाथाय मानसिफोरा बांसिन सिन एट्रेक जागोन बे खौ मावो आरो खै फोदाव गोग्लैनो गोनां जायो आरो उम
जोङो गोबां गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां। यो नङा होमबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों उन्दैसाफ्राबो बाहायो बाहायनानै बि थिंजाय बिसोर मा मावो मा मावा बिसोर गोसो बादि ससियेल मिडिया है बाहायसिगोन नुसि सिगोन सोलोंसिगोन बेफोरबायदि खालामनायनि जाउनावहाय जोंनि समाजावहाय गोबां गोहोम खोलैयो न'खर आरो समाज गामि
उम
हारि गा सैबो फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोंहा अलखदाव गोग्लैनो गोनां जायो आरो। फारसेथिं आरो मोजां बिथिङाव मिथिं औ मोजांबो बेनिफ्राय बे मोजां बिथिंफोरावहाय जेब्ला हारसिं जायो होमब्लाना गुबुनजोंहाय लाइभ थानानै बा फन खालामनानै रायज्लायनो हायो एसे सेयार खालामनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो मेथाइ खोनासंनो हायो। फिल्मफोर नायनो हायो सावमुफोर नायनो हायो। आरो सोर बा सोर सोरबा सोरनिबा जिउ जारिमिन मुंदांखा सुबुंफोरनि जिउ जारिमिनफोरखौ मिन्थिनो थाखायबो जोङो मा ससियेल मिडियानि ससियेल मिडियाखौ बाहायनो गोनां जायो आरो नोंथां।
उम उम उम ओ माने आजिखालिथ' बाहायाबाबो जानो हाया। ओ माने ओ ओ ओ थानो हाया उम उम उम उम। माने ओ बेखौ बाहायोबासो दि जोङो समाजाव मा जादों मा जाया खै मि थिनानै मोनो लोगोसेनो जोङो सोलों थाइनि बिथिङाव नायोब्लाबो माने खायसे सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोङो जेराव गोबां रां बाहायनांगौ जायो। फिसफोरा बारा जायो, बेफोरखौबो जोङो खम खम बेसेनावनो मोननो हायो। इउटुब भिडिअफोर जेरै ओ आरो इन्सटाग्रामफोरावबो भिडिअ रिल्सफोरावबो आजिखालि सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोबां मोननो थाङो बेफोरखौ बाहायना नै ओ सोलोंथाइ खौबो माने खम बेसेनाव मोननो हायो आरो। जेराव जोङो ओरैनो ओरैनोबाथाय गोबां फिस होनांगौ जायो बेफोर खौ होआलासिनो गोबां गोरों गोरों फोरोंगिरिफोरनिफ्रायनो जोङो खम बेसेनाव सोलोंथाइ लानो हायो।
औ आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो मददबो खालामलायनो हायो नङा नोंथां दे होमबा नोंथांजों समाबबो फैबाय जों गोबां ससियेल मिडियानि सोमोन्दै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ औ